उम मोनाबिलिनि गोजोन खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
उम उम जाबाय जाबाय जाबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जाखो?
दालि।
ओ ओमफ्राय
दालि ओमफ्राय नै पिज्जा बायदोंमोन नोंथां जमेट'नि
पिटज्जा अ अ अ ओमफ्राय अ जाबाय आंबो नथां जाबाय
माथो जाखोनो?
दालिदो जाबाय खुमरा दालि फाय पनिर पनिर भा पनिर भाजा फाय पटल
औ ओ अ
बा
औ
फाय दिनै सानसे मा ख्लामखो नोंथाङा?
दिउटि दंमोन नोंथां।
मेडिकेलाव मावो आङो
दिउति मावो मेदिकेलाव मावो नामा नोंथाङा?
मेदिकेलाव माववो।
औ दिनै नोंथांनो मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदों सरायजागोना नोंथां? टिभिनि सायाव टिभि
ओ टिभिनि सायाव ओ
दा नोंथाङा टि भि नायना मोजां मोनो मोना नोंथां?
ना टिभिखौथ' नोंथां दाथ' टिभि नायनाय जानाय जाला नोंथां सिगां उन्दैयाव जि नायबाय बिनो। उन्दैयावसो मोजां मोनोमोन दाथो मबाइलनि जुगाव आरो मा टिभि नायनो। आं नायनायानो जाया दे नोंथाङा नायो टिभि? दे नायनो हायो जे जे हम
नायो ओ फिलिम नायो आरो
ओ कारतुनफोर नायो गेजेर गेजेर उम दाथ' सानखा नैसा आरो वल काप खेला जाबायदोंनो। उम नाथाय आं वर काप वल कापसो नायबाय दं नोंथां।
नायो नायो उम टिभिआवनो नायो नोंथां। दाथ' आजिखालिथ' टिभिया जेनफोरबो जालांनो हमदो। एनद्रद टि भि समार्ट टि भि अ ए टिभिवनो इउटुब नायनो हायो आरो ओ गेमबोसो गेलेनो हाबावो नोंथाङा आजिखालिनि टिभिआव। नंगौना नोंथां
आंख' नांगोन
उम गोदो गोदायनि टिभियाथ' आरो हायामोन गोदो गोदायनि टिभिआनो गेदेर गेदेर एदमबारे बाखला गेदेर खुस्था खुस्था जाय नुं मोन आरो टिभिया आगोलनि दानिया आरो गोदान जुगाव गोदान मर्दान जुगाव टि भि आ थेलेब थेलेब फिसा फिसा गोबा गोबा जादो आरो नोंथां।
उम
उम नोंथाङालाय मा मा ब्रेन्ट टि भि मिथिगो?
बेनो से-सेमसां एलजि
इउनिभारसेल
अ
भेलकन जों आइभेलकन
आइभेलकन अ अ
बिनो
आरो आजो ओ आरो आरोथ' टि भि खोथ' आजिखालि एनड्रइड टि भि समार्ट टिभि खोथ' आरो आजिकालि कम्पिउटारावबोसो कानेक्ट जाबावो आरो नोंथां कम्पिउटार खामनो हायो कम्पिउटारनि स्क्रिनबो खामनो हायो
डेक्सटआवाव खामनाहायो
खामना हायो दा बिनो आरो बिदिनो गोबां गोरलै जादो आरो माल्टिटास्क खामनो हायो आरो आजिखालिनि टि भि याव मदार्न जुगनि टिभियाव आगोलथ' आरो टि भि या जेबोआनो हामजायामोन ओरैनो चेनेल जि सेनेल दों इयावल' नायबाय थायो थायनो हायो एन्टया- एन्टेनानि फोर ल' नुयो आजिकालि आरो दिजिट आजिकालि आरो आपडेट जानानै इउटुब फोरबो नुयो नेटबो कानेक्ट जालायो वाइफाइ कानेक्ट जालायो
उम
बिदि आरो बिदिनो ओमफाय ओमफाय नोंथाङालाय खेला नायन खेला नायाखै
गैया नायनायानो जाया आंना खेला
औ
आरो नै आं जोंनि दा जि रुम दों इयाव टिभि गैया नायनाय जाया
अ बेया नाङा उम
जेबो गोसो जाला आजिखालि
आ आरो मबाइलाव नुजोबो उम तिबि उम आजिकालि आरो टि भि नि सेनेलफोरखौबोथ' मबाइलावनो नुग्रा जायो नु-नुयो फिलिम फिलिम फिलिमफोरखोबो सिरियालफोरखोबो मबाइलाव नुजोब जोबो आरो फिलिमफोरखोबो तिभिदाव आरो टिभियाथ' आरो कारेन्ट थाबाल'सो नायजायो कारेन्ट गैयाबानो कारेन्ट गैयाबानो गैला टि भि निया कारेन्टेनि सायाव सोनारनो ला जायो आरो टि भि नायनोबो दा आरो मबेल मबेल लाबा आरो मबेलावबा आरो जेबो एकदम फ्रि जाना नायनो हायो आरो कारेननि कारेन फारेननि बि थांलाय फैलाय जानायजो खोथा गैया आरो हेलौ
खोनादो खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों
उम आ टि बि यालाय ओ बेसे बेसे दामनि नोंथाङा गम मिथिगो नामा? बेसे बेस
ओरै स्टार्टिंनो दसनिफ्राय स्टार्ट जायो नोंथां दस जोङो आरो दि लाक लाकनि
अ उम उम
नोंथां नोंथां लानाव टिभिदोंं
अ गंसे दङ नोंथां गंसे दों दामा थ' फन्द्र' हाजार लादों आरो किनतु नोंथां नङा
सेथ बक्सलायोमा नोंथांनो सानो
सेथ' हसा इयारटेल
ओ
सेटबकसा इयारटेल आरो उम बिदिनो ओ फेलकन फेलकन फेलकन नामनि मोनसे टिभिदिं आरो न'वाव बेयावनो नायो आरो एनड्रइडनि स्मार्ट टिभि उम
नोंथाङा सफाल फोरमायना हरोन फोरमायनो हाग बेनो नोंथाङा सेत'बक्श बा सेत'बक्शलाय बेनो आरो टिभियाव कानेक खालामनानै गुबुन गुबुन धोरोमनि चेनेल नायो फिलीम नायनो हायो स्पर्ट नाय नायनो हायो कार्टुन नायनो हायो मेथाइ मिउजिक भिडिअफोर नायनो हायो
उम उम उम आजिखालिनि सेत'बक्शाबो आरो गुब फ्रा फ्रा थायो आरो जेरै किसुमान सेत'बक्शाव ओ ओइस डि नुवा ओरैनो नरमेल सेेनेल नुयो आरो आपडेट जानानै दाथ' सेत'बक्शानो मोननै रोखोमनि जाबाय ओरै मोनसेयाव नर्मेल पिक्सार नुयो आरो ओमफ्राय मोनसेयाव ओइसडि नुनो नुयोमोन‌ आरो आरो नोंथां टिभि सेनेलफोरा नर्मेलिस स्राइस साफासिन ओइसडि नुयो आरो टिभि आ टिभियाव बेबो नोंथां ओइसडि हेल' खोनादोंना नोंथां ओइसडि नायनोबा नोंथां टिभि आबबो मोजां जानांगो माने ओइडि सापर्ट जानाय थि बि नांगौ आरो बिदि जानला मानला टिभि आवबो ओइसडि सेत'बक्शा कानेकट जानो नागिरा आरो सेत'बक्श नि थाखायबो माने टिभिआ एसे दामनि जानांगोन नाथाय इदि सा इदि भिदिय' नायनो थाखाय टिभि आबो बिदि सापर्टार जानांगोन इदि आरो चेने चेनेलानो मोननै मोननै थालायो आरो जेरै स्टार गल थाबा बेनि लोगोसे आरो स्टार गल ओइसडि आरो सनि मेक्स थाबा सनि मेक्स ओइसडि इदिया आरो आरो मा
इउ टिभि एसन थाबाय इउ टिभि एसनस ओइसडि थायो इदिनो आरो उम जि सिनेमा आरो इनि बागैया जि सिनेमा ओइसडि इनिया आरो माने
नोंथाङा मा मा मा टिभि नि मा मा सेनेलजों नायना मोजां नाङो
अ टिभि सेनेलाथ' बिदि माबा गैया माने चेनथ' मोन मोनसे
सिम स्पर्ट दङो फिल्म दङो मा मा मा मा बिफागखौ नायनानै मोजां नाङो
आंथ' फिल्मनिखौ नायना मोजां मोजां नाङो आरो। फिलिमनि नि नायनानै। उम
उम नायनानै मोजां नांनाय? मा नामनि
फ्लिमाथ' नामाथ' आंथ' बुहुद फिलम नायो नालाय माने
बुंदो नामखो फारसेनिफ्राय जे जे मिथिगौ
फारसेनिफ्राय माने बहुत फिल्म नायबाय आरो माने फेब्रेट फेब्रेट फिलिमफोरखौबो होयो बिदिनो
सनि मेक्स सनि मेक्स आव मा हायो
सनि मेक्सावथ' आरो मोनसे मोनसे पारमानेन्ट फिलिम मोनसेदों आरो ओ सुरा मोनसे होननाय मोनसे पार्मानेन्ट फिल्म होनदों आरो सनि मेक्सआ बेबो मोजां अमिताभ बच्चन माने दा बल दल बायदि खाम आरो एटिं माने बिफा फिस्लानि बिदि खालामनानै एकटिं खालामो
बिदिनो माने मोजां फिलमा आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि मा मोनसे मा फिलमा फेभरेट माने फिलमाथ' फेभरेट माने सेनेलाव सेनेलासो माने मा चेनन्देलाव होयो बे फेभ्रेट फिलमखौ बिदिनो आरो माने बिदि सेनेला फेभ्रेट नङा फिलिमा फेभ्रेट सेनला बेलेग बेलेग सेनेल खिन्थु बेलेग बेलेगाव मोनसे फिल्म खौनो माने गोसारलाबायखायो आरो मे
उम माबा मोनसे होगोन उम होगोन होबा गाबोननि
बिदिनो माबायो आरो साबाय थायो नोंथांजों रायलायनानै
थाबाय फिउसाराव रायलायबावनोसै दे होमबा नोंथां उनाव रायलायबावगोन